औ।
हेलौ खोनाबाय?
द
ओ‌
खमायलांबाय थादों खोनाबाय?
ओ
बार बारनायखाय थान्दा जाबायले
उम बाराबो बारखौ गिनानै न'सिंआव हाबलांबावदोसोमोन आं
आरो ओमफफाय टावार गैयाबालाय फैफिनलायबाय
पारा फाराखरनो ज्रो ज्रो
ज्रो ज्रो आयौ कारेेनटबो थांबावोसो थांबावबायसो माथो
कारेन्ट थांबाय खारेन‌ थांनायखाय बाहेराव
उम बाहेराव थान्दाथ' आरो
माला जोबगोन फादथा मोन्नाय नङा
माबोरै खबरफोरा हो
मोजां मोजां बरिया
दे मा मा ओंख्रि सङो नोङो खोन्थादो आंनो
मा मा ओंख्रि संनो रोङो नोङो
थाव गोथाव जाबा जाबाय थानो लुगै लायनाय
खिन्थ' मा मा संनो रोंगौ
आङो सब रोंजोबो मा मा बर'फ्रा मा मा मैगं जायो मा मा ओंख्रि जायो सब रोंजोबो
गासि
गासिखौबो
मोजाङानो रोंनांगौ बर'नि ओंख्रिखौ रोङाबा मा जानो बर' मानसि जानानै
बेफोर
नंगौना नङा नोंथां
नंगौ नंगौ
लाइनबो गैला दा माबोरै उन्दुबावगोन जाखो
गरमा
गरमा एकदम
उम फैफिनगोन फैफिननायाथ' मा जागोन बोथोरानो दसेनो मोजां दसेनो बारसिउ सिउ बरफ सिरिलायनायसो अखा नांसिगौ अन्थाइ सिरिलायनाय
अनथाय सोरिलायनाय एदिबोथ' मोजांआानो
एकदम अन्थाइ सिरिलायनायावखा हायाखैना बिराद गोबावबो
नाबे अब हाद द ना माथाय मेसेंाव
मेसेङावथ' हादियासै हादियासै खोमाहाय
हाराव गोलैयाखैना नाव
उमहो बेलेगाव गोलैबाबो जोंनाव माने खम आरो इफोरो
उम
उनाव माने माबानो नागिरा बारा बेफोरो बरफ सरफ बांद्राय बारहुंखा
इफोर बारा माबानो‌ नागिरा उम
उम
सोरानाव अखाफोरखोनो नाहरगासिनो आं
फन रायलाय रायलायनो
जोमैया ओरै बेराय माबागासिनो जोमैयासो खारदो ना अखाफोरासो खारदो
जानो अखाफोरासो अखाफोर लायनो हा- थरखि
अखाफोरखो नुदां ओइनै
उम अखाफोरानो इयो
बाराबो ज्रि ज्रि फैगासिनो बाहेरावसो थांनो मोजां जादो
। उम
बारा थान्दा थान्दा
थान्दा थान्दा बारस्रोस्रो बारसोदों नै दासो नै बार बारदों बार सार बारबाबो लाइन थानांगौहाय ना कारेन्टआ
थानांगौ थायाथाय प्रब्लेमथार आंथ' खोमसिबो बाव
हो खोमसि
वा
ओ
खुलुमना होथो सानबायलै वास सालायलायगोमो
हो
कारेन्ट थाबा स्रां स्रां अखाफोरजोबो सान बायदि मोनलि नुलायलायो होनदो स्रां स्रांनो
ओम
थांबाथाय आरो
बोथोरा एखदम माबा जालायदों जोमैया खावसे गुफुर खावसे गोसोम ना
अखाफोर थानायथिंजिनिया गोसोम ओरैजायना गुफुर गोजा
अबाव अखाफोर नुदों नों आं अखाफोरखोनो नुवाखै
अखाफोर हैनै जोंहानि खाथियाव दंफैयो
उम
गुफुर गासिनो नों नुवाख
उमहो
ओरैसो
माने आं एसे आन्दोआव जिरायना दंना एसे आन्दोआव जिरायना दंना दंफां सिङाव
ओंखायनो मोनाखै।
उम
थांना थाङो थाथ'नाय बोसो नुदों जोमैया थाथ'दों माने जोमैया थाथ
उम जोमैया दानि खिजायै खोलायाखै गोसोमोन दा नै सोनाबखै गोसो माबा साहाखै गोसोम जाजोबलायबाय।
एसे गुफुर जाजोब्बाय
उम
थाखाजोंनो दावराव फोरा
दा हरावथ' अखा हाखागोन हानाया एकदम माबासोआव हागोन बियो दुइथासो बाव दुइथा एथा बिदियाव हानो हानाय ओम
मोफ्लामदों नै ओइथिं आफांथिं खोलाहा
उम मोफ्लाबनायाथ' मोफ्लबसिगोन माबाल' अखाल' खोरोमनाङाहाय अखा खोरोमनायखौ बिराद बाथारो।
दाखालिनि बादि खोरोमथारनाङा गियो।
एकदम उन्दुनोबो हाया मानोबो हाया।
उम दाख्लि खैयथासोनथाय खोरोमबा?
दाख्लै दाख्लै सोरांसैमोनलै सोरांसे सोरांसेयाव
बयबो गिजोबथारदोंआनो
बयबो गिगोनथ' आरो आयु बोरैबा मोनसे एकदम माने खोमा खाथियावनो थांख्लाव थांख्लाव माने गाबनाय बादिनो
उम
सोरबा उन्दु'वाखै नामा?
उम जों उन्दुनो ओंखारबाय नामा? नोंथां उन्दुनो ओंखारबायना नोंथां? सानाव दं सानाव बेराद गोबाव उन्दुना लादोंमोन ना
उम बार सिउ सिउ खोलो खोलो बारगासिनो
खोलो खोलो
मा जाखो मासेबां सिरि सिरि जासिगोन खोमा ना माखौ नाहरदो जोमैखौ नाहरगासिनो ना अख्रांखौनो नाहरगासिनो ओह
खारदोना अखाबफोर खारदो होना दे ओमबा